खोनादों
औ खोनादोंं
अ नोंथाङा मा खालामदों बिदिबा?
आं दा न'वाव ओरैनो जिरायनानै टि बि नायलागासिनो माने
अ नोंथाङा फुंनि जाखांबाय नामा नोंथां?
औ जाखांबाय नोंथां।
अ मा ओंख्रिजों जाखोलै नोंथां?
ओ माने ओ ना बाथोनजों जाबाय ओ फिफाय बाबाया माने जाम्फैयावहाय सेन सानानै मोननायखौ माखासे बिदिनो बाथोन बानायना जाबाय आरो माखासे दोनबाय दा दा जानो माखासे दोनबाय।
अ मोजाङानो नोंथां इदिब्लाथ' नोंसिनिथिंसो मालाय ना मोनलायो। सेन सानानै जोंनिथिंथ' गैला बिदि ना सानो दैफ्रानो गैलाय लांला
ए दैज्लां बोथोर जाबाय नालाय।
औ खबरफोरा मोजांबा नोंथां बिदिबा?
औ मोजां मोजाङालाय नोंथां नोंथाङालाय मा ओंख्रि जाखो?
अ जोंनाथ' सबाइजों दाउजोंसोमोन नोंथां।
ए गोथावानो माथो।
गोथावानो औ आलासि दंफैयो आलासि दंफैयोना नोंथां ओंखायनो माने सबाइजों दाउजों बुथारनानै संबाय माने
अ गोथाव
औ बिदिब्ला नोंथाङा फ्रि नामा नोंथां? ओ बिदिबा जोंहा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै ना नोंथां? बेरायनायनि सायावनो सावरायनोसै नोंथां नों थाङा एसे फोरमायनानै होग्रोदो।
बेरायनायनि सायाव
औ
बेरायनायनि सायाव माने बेरायोब्ला दा जों सुबुं माहारिया बेरायनो माने अनेक गोजान गोजान जायगायाव बेरायबो माने गोजान गोजाननि बारहावानि सोमोन्दै एसे मिथियो आरो गियान मोनो
औ औ
आरो मा मा जायगायाव डेभेलप जादों मा मा जायगायाव डेभेलप जायाखै बेखौ नुयो आरो जेरै बेरायनाय होनना बुङोब्ला मोनसे अनेक रोखोमै बेरायनो हायो। खोनादो? जेरै जेरै बेरायनायावहाय बिदिनो मा होनो गारिफोरजोंबो बेरायनो हायो बाइकजोंबो ओमफ्राय ट्रेनजोंबो। खोनादों? आरो बेरायनोब्ला मोजां मोजां जायगा नायनोबा माने जेरै जोंनि नसुंसे अरुणाचल हादोरावनो जोंना थावां जायगा दं।
औ औ।
ओ बेवहाय बेरायहैनोबा माने जोङो फास्टआवहाय माने जोङो जोंनि जगारफोरखौ लानांगोन आरो।
औ औ।
बिदिनो गाननाय जोमनाय जोंनि अइद जोंनि बोथोरा बेलेग ओजोंनि बोथोरा बेलेग।
औ नंगौ नों
बिदिनो आरो बे अरुणाचलखौ माने माबानोबा मा होनो बारनोबा। बेव-बेवहाय माने फास्ट बानायनांगोन।
औ।
आरो फास्ट बानायखांनानै बेवहाय फास्ट गेट फास्टआवहाय पास मोनखांनानै एन्ट्रि जाखांनानै जों बेवहाय गावनि पार्सनेल गारिजोंबो थांनो हासिगोन आरो बिदिनो टावांफ्राव बेरायहैबा अनेक जायगा दं जेरै सेला पास दं। ओमफायो मादुरि लेक दं।
औ औ।
बिदिखौ माने नुयो आरो। ओमफ्राय ओरै थावां बेरायनाय होनबाथ' अनेक जायगायाव बेरायनो हायो जेरै ओरै ओ मुम्बाइ दिल्ली बेफोराव बेरायनो हायो। ओमफ्राय ओरै ओ ओरै माबाजोंहाय उम खोलाजोंबो ओरै उम खोलाजों ओरै ब्रह्म ब्रह्मपुत्र दैफोराव आराम बिदिनो बेरायनो हायो आरो। ओमफ्राय बेरायनायाव माने जों माखासे सोलोंबो हायो।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो माखासे नुफेरै मा नुफेरै खोनाफेरै फोरखौबो नुबोयो आरो माने। बेरायनायाव माने अनेक मानसिफोरजों मिलायनानै ज' थानांगौ जायो जोङो माखासे लोगोफोरखौबो बेराय बेरायहैनायाव माखासे सिनायि लोगोफोरजोंबो मोजा ङै सोमोन्दो लानानै बिदिनो मोजां बेरायनांगौ आरो।
औ।
आरो बिदिनो बेरायनायाव माखासे फैसाफोरनिबो प्रब्लेम जायो।
औ औ।
फैसाखौ माने ज' ला एसे गावनि सेफटियाव लानांगौ। दा दानि दानि जुगाव दा बेरायनायावहाय माखासे खैफोदबो जायो आरो।
औ नंगो नोंथां।
जेरै ट्रेनफोरजों थाङोबा माखासे ट्रेनफ्रावहाय सिनाय मोनै सुबुंफोरा हाबनानै बिदिनो माखासे मबेल
औ
फैसा बेग बेफोरखौ लुथियो आरो बिदिनो बेरायनायाव एसे साबधानबो जानांगौ साहसबो थानांगौ नलेजबो थानांगौ। बिदिनो
औ
बेरायनायावहाय बिदिनो गावनि सेफटिनि थाखाय माखासे गियानखौबो लाग्रोनांगौ आरो आरो बाइक फोरजों आरो बाइकफोरजों बेरायोबाथ' जोङो ओरै सिक्किम फोराव थांबाथ' बेयावबो माखासे भासाफ्रा बेलेग जायो।
औ
जोंना ओरै बर' बर' राव जाबाय होजों हिन्दी इंलिस बेफोरल' सलियो आरो ओरै माबाजो सिक्किम साइडफ्राव शिलं साइडफ्राव
औ
आरो बिदिनो बेरायनायाव माखासे गावनि देहाफोरखौबो जानाय लोंनाय देहा थानाय बेफोरखौ एसे साबधानै थानांगौ आरो।
औ नंगौ नोंथां
आरो बेमारफोर बेमारफोरनि थाखाय बासायनांगौ आरो जेनबा गावनि देहाया मा जागोन बेरायनायावहाय मा मा बुस्थुखौ मा मा बुस्थुखौ जाबा मा देहाया मुलाम्फा जागोन बेखौ नायनानै जानांगौ आरो माने बेेरायहैबा खोनादों नोंथां आरो खारफोरजों खारफोरजों थाङोबा माने खारजों बेरायोबा माने एखेबारे सेफथि गावनि स्पिडखौबो बारा बाराय नाङा आराम सालायनांगौ गावनि थांखिसिम मोनहैनो थाखाय
औ
मोजाङै गोसो होनानै लामा सामा गारि सालायनायावबो मोजां थाल लानांगौ
औ नंगौ नोंथां इदिब्ला आंबो फंनैसो फोरमायनोसै नामा नोंथां नोंथांनो?
बुंलाय नोंथां
औ जोंहा सुबुं माहारिनि जिउआव दावबायनायाबोथ' थाखायो बेरायनाया मोनसे गोनांथार बाहागो जेराव जों बबेबा दाबसे जायगानि समायना नुथाय बा बबेबा दाबसे जायगानि गाननाय जोमनाय बा जों बेफोरनि राव बेफोरखौ जोङो बेरायनानैसो सोलोंनानै लानो हायो।
औ नंगौ। नंगौ नोंथां।
सोलोंनानै लानो हायो बा जों नुनो मोनो बा मोन्थिनो मोनो आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
जोङो जेब्ला दावबायगोनना अब्ला जोङो जेब्ला जों गुबुन दाबसे जायगायाव जेने आं मोनसे शिलंफोर बायदियावनो लाबाय खौनो लाबाय आं शिलङाव दावबायनोबा जोङो शिलंनि जायगायाथ' गुसु जोंनिजों मिलाया बेनिखायनो जोङो शिलङाव थांनोबा गिबियावनो जोङो गानग्रा जोमग्राया गुदुं जेकेट रोजा रोजा जि लानांगोन लोगोसेयैनो
औ हेल' नोंथां
लोगोसेयैनो जोङो
औ
मुलि लाफानांगोन गावनि सेफटिनि थाखाय बिदिनो जो ङो थोजा से बिबांनि रां लाफानांगोन
औ
जोङो
एसे थाबथा थुबथा जादों
बिदिनो बांसिन औ बांसिन सुबुंफोरा जों बाइकजों बेरायो खौ नुनो मोनो नोंथां जोङो बिदिनो ज' ज' लोगो लानानै बुजिदों फन्द्र' जन बिस जन बिदिनो ज' ज' लोगो लानानै जोङो थाङो बेयाव जोङो थोजासे बिबांनि रां लांनांगौ जायो मानो होनोब्ला गोजान लामा हानथिनाय। बेयाव जोङो बबेबा ससेयाव जों थाथ'ना उखैयोब्ला ओंखामफोर जानांगोन बा बबेबा लाम ससेयाव जों हर थ'योब्ला मेङोब्ला जों बेयाव रुम लानानै थानांगोन बेयावबो जोंनो फैसा नां गौ जागोन बेनिखायनो रांखौबो जों थो थोजासे लांनांगौ बेनिफ्राय जों बेरायोब्ला बा दावबायोब्ला सेफटियाव लाखिनो थाखाय जों गारिखौ बा बाइकखौ जोङो लिमिटाव सालायनांगो नोंथां। नोङाबा जों माब्लानि समाव मा जाब्रबथाय जायो जों बुंनो हाया।
औ नंगौ नोंथां।
बेनिफ्राय जोङो ट्रेनजों दावबायोब्लाबो नोंथां बुंनाय बायदिनो दहाय जों ट्रेनजों दावबायोब्ला जों गावखौनो थाल लानांगोन बा सि सेफटि खालामनो थाखाय जों गावखौनो रैखाथि खालामनो थाखाय जोङो गावखोनो साबधान जानानै थानांगोन मानो होनोब्ला जोंहा ट्रेनाव गोबां लुथिग्रा सिखावफोर थायो बिसोरो नोंनो निसा माबा मोनसे जाहोनानै निसा होनानै जोंखौ लुथिगोन बा जोंखौ लुथिनानै जोंनि मबाइल बा जोंनि फैसा रां रुफा गासिखौबो सेनानै सेख'नानै लांगोन।
औ नंगौ।
बेफोरबायदिनो जोंहा दावबायोब्ला बेफोरनिफ्राय सांग्रांथि थानो गाव गावखौनो साबदान था थानांगौ। बेनिफ्राय जोंहा गोजान गोजान जायगा गुबुन हादराव बेरायनोबा जोङो फ्लाइटफोरजों बेरायनांगौ जायो जेराव जों फ्लाइटफोरजों बेराय बेरायनोबा जोंङो पास पटबो नांगौ जायो गुबुन हादराव बेरायनोबा लोगोसेयैनो जों अरुणाचल बायदियाव बेरायनोब्ला जोङो पास बानायनांगौ जायो नोंथां बुंनाय बायदि लोगोसे जों बाइकजों बेरायनोबा जों बाइकखौ फुरा डकुमेन्ट ख्लियारै बेरायनांगौ जायो जेरै ड्राइभिं लाइसेन्सनिफ्राय लानानै फल'सननिफ्राय लानानै बाइकनि आरसि
औ
बेफोरबायदिखौ फुरा खालामनानै जों बेरायनांगौ जायो आरो।
हेलौ नोंथां होनबा जोंना टाइमाबो जाबाय औ समलाय औ दोनथ' दोन दे।
औ नोंथां दे।